खानादोंना नोंथां? हेल' हेल' हेल' हेल'
औ खोनादों दासो नोंथां।
औ औ आं ओरैनो दं नोंथां।
अ अ नोंथाङा फ्रि दा?
औ औ फ्रियाथ' फ्रियैनो दङ दंनाया।
अ आं नोंथांजों दसे सम रायज्लायनोसो फन हरनाय जादोंमोन नोंथाङा रायलायनो हागोन ना?
औ रायलायजागोन नोंथां आं ओरैनो दङ' दा।
अ। आंनि सोंनाय मथे माने बिदिनो खोथाया जाबाय जे ओ आथिखालाव सोलोंथाइनि गेजेरजों मा मा गियान मोननो हायो। बेनि सायाव नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
दे बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायदो।
औ। आथिखालाव माने जेनेबा फरायना फरायनाय बा सोलोंथाइ बुंनो थाङोबा जोंनि जिउआव खोब गोनांथि जानानै फैबाय। जेरै जोङो बेफोरबायदिनो फिसा फिलौ खामानि मावनो आन्थाब्लाबो जोंनो बेफोरबायदि सोलोंथाइफोर खौ गोबां बिबांनि नङा ब्लाबो एसे बिबांनिब्लाबो जोंनो नांगौ जानानै फैयो। मानो होनोब्ला दिनै सासे आबादारि जानोब्लाबो जिहेथु आथिखालनि जुगाव बेफोरबायदिनो गोबां माखासे मेडिसिन मुलिफोर ओंखारो। ओंखारबाय जि जाय मेडिसिनफोरखौ जोङो बेफोरबायदिनो न'फ्राव होयो माने मोजां जानायनि थाखाय अबेबाया एम्फौ खारनायनि थाखाय। बेफोरबायदि गोबां गुबुन गुबुन मेडिसिनफोरखौ जोङो होयो। दा जोङो जुदि एसेबो फरायनाय नङाब्ला बा बिदिनो था खोसेबो जोङो फरायनाय नङाब्ला बे मेडिसिनाव लिरनाय मुलिफोरनि नामफोरखौ जोङो सिनायनाय नङा बा बे मुलिफोराव माखासे थिननायफोर लिरनाय थायो पेकेटसफ्राव। जेरै बेसेबां बिबांनि दै होनांगौ बिसिबां बिबांनि होनां मुलिखौ होनांगौ बा मा समाव मुलिखौ होनांगौ बोरै होनांगौ बेफोरबायदि माखासे ओ गाइडलाइन्स होनाय थायो। दा जुदि जोङो बेखौ थाखोसेबो फरायाबा जों बेखौबो फरायनो रोंनाय नङा। जायनि जाउनाव जोङो बेखौ आन्दासै अनुमान खालामनानै होलाबायगोन जोङो जा बिनि थाखाय जोंनि आबादफ्रा मोजां जानो नागारै बा मोजां जानो सोलायै गाज्रिफोरबो जानो हागौ। बेफोरबायदिनो जुदि जोङो मिन्थिया हसिया हाग्रा थैनायफोरनि मुलि मुलिखौ जोङो मैगङाव सारला बायब्ला जोंहा मैगंफ्रा बा आबादा नस्थ' जाजोबगोन। दा बेनिखायनो आं सानो आथिखालनि जुगाव फरायनाया खोब मोन खोब मोनसे गोनां होननानै जुदि जोङो फरायोब्ला जुदि जोङो फरायोब्ला दिनै बेफोरबायदिनो गावनि लाइफ स्टाइलखौ बा गावनि जिथुनाखि जिथुनाखि जिउ खुंलांनाय राहा लामा जोङो बेखौ खोब मोजां खालामना लानो हायो। मानो बुङोब्ला जोङो जोंहा दिनै बेफोरबायदि गोजौ गोजौ सोलोंथाइ बा गोजौ गोजौ लेभेलनि माखासे सार्टिफिकेटफ्रा थायोब्ला जोंनियाव जों बेफोरबायदिनो गोबां माखासे साख्रिफोरखौ जों मावनो हायो। गरमेन्टआनो जा बा बेफोरबायदि प्राइभेटआनो जा बेफोरबायदियाव जोङो बेफोरबायदिनो गाव मोजां मोननाय साख्रिफोरखौ जों मावनानै बेयाव थानो हायो आरो लोगोसे गावनि जिथुनाखि खुं जिथुना जिउ खोलियै बा खोब गोबा गोब्राबै खस्थ' खालामालासिनो जोङो बेफोरखौ मावलांनो हायो। दा बेबायदिनो जोङो फरायनाय फरायनाय बुङोब्ला जोंहा बेनिखाय आं सानो जे जोङो आथिखालनि जुगाव खोब फरायनाया गोनां। दा नोंथाङा आरो माबाफोर बुंनो सानदों नामा?
नोंथाङाथ' फोरमायबाय फोरमायनाया बिदिनो दानि जुगावथ' सोलोंथाइनि गोनां गोदोनि समावथ' सोलोंथाइया बारा गैयामोन मानो होनबा आथिखालाव सोलोंथाइनि हारा बांबाय नालाय जिखुनु जोंनि हान्था मलाायानो जा बिदिनो अवारड थांनायानो जा जोंनि सोलोंथिनि गोनांथि मानो होनब्ला जोंबा दाब जायायाव थांनो नांब्लाबो जों रोंगौथि थानांगौ मानो होनब्ला ज जोंनाव रोंगौथि सोलोंथाइनि गियान जेब्ला जोङो जाम्बा बायदि होननो सानजायो बिदिनो आथिखालाव नोंथाङा फोरमायदों जे आबाद मावनायनि बेलायाव सोलोंथाइनि गोनां जायो बिदिनो आबाद मावनायावबो सोलोंथाइनि गोनांथि जायो नोंगौ नोंथाङा नोंगौखौनो बुंदों बिदिनो जोङो बबावबा गारि मथर गाखोनाय बिदिनो गाखोनाय ट्रेन गाखोनाय बास गाखोनाय जों बियो जियाव जों सोलोंथाइनि गोनांथि जायो मानो होनबा जों दानि जुगाव जोंनि इंराजि राव' बयनिबो गोनांथि जों दानि जुगाव जाय जाय लेखा रोङा सोलोंथाइनि गियान गैया बेफोर मानसिया जों दावगानो हाया बिदिनो जाय जायनि सोलोंथाइ खम बिदिनो सोलोंथाइनि हारा जोबोर खम बिदि सुबुंफ्राबो जिउआव जोबोद जेंना मोगा मोगिजों जिउ संसार होननांगौ जायो जों बेखौ नुबोगासिनो दङ बिदिनो सोलोंथाइनि गेजेरजोंोङो बिदिनो गोबां लाइन एबा गियान मोननो हायो बिदिनो जोङो जोंनि सोलोंथाइ बुङोब्लाथ' जोंनि आसामाव बिदिनो जोङो बिगियाननि बेलायाव फरायनो ह बिदिनो जोंनो जेरै फाइन आर्टस होनो आर्टस होनो बिदिनो बायदि बायदि बायदि रोखोमनि दं आरो जेरै कमार्सियेल फाालांगिबो दङ बिदिनो जोङो आथिखालाव नुनो मोनो सोलोंथाइनि अनगायै जों फालांगि मावो नाथाय बिदि फालांगि मावनाया गेजेर ससेयावनो आद्रा गारो आर ना मानो होनब्ला बेयाव सोलोंथाइनि गियान गैया नालाय बेनिखायनो आदार ससेायावनो गारो जाय जाय बिदिनो बिजनेस लाइन फरायनाय एबा फालांगियारि लाइन फरायनाय बिदि सुबुंफ्रासो बिदिखौ दै ज' लानानै बेफार फालांगि मावो आरो जों गोबाङा नुनो मोनो जाय मानसिया फरायनाया जोबोद खम बिसोर मानसिनाव दै गैया एबा साननो हानायफ्रा खम जायनि थाखाय जोङो बिदिनो फालांगि मावनायावानो जा गोबाव मोनसे सुबिदा खामानिनि थाखाय जा जों बेफोरखौ जौगानायखाय नङा आर ना मानो होनबा दै जुगिया जाय मानसि सोलोंथाइ एबा गियान दं साननाय हनाया बारा जायो बेनिखायनो जोङो बुंनो हायोदि सोलोंथाइया जायनाव दं एबा जाय सोलोंथाइनि गियाना जायनाव हाबनानै दं एबा सोलोंथाइ लादों बे सुबुङा जिउआव जौगानो हायो आरोना मानो होनबा जों सोलोंथाइनि गेजेरजों जिउआव माबोरै सोलोंथाइनि गेजेरजों दावगानो हायो एबा जों दैज' लानानै जौगालांनाय बेनि सोमोन्दै जों मोननो हायो आरो ना बिदिनो जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजोंबो गोबां गोबां जिउ खुंनाय राहा लामानो नोङो जेरै साख्रि मावनाय बबबा प्राइभेट जबनि थाखाय मावनाय बिदिनो नोङो हारसिं बिजनेस खालामनाय बेफोरनि बारैबो जों फरायनो हायो आरोना जेरै जोङो बिदिनो गभर्नमेन्ट जबनि थाखायबो जोङो सोलोंथाइनि गोनांथि जायो मानो होनबा आथिखाल ' जों सोलोंथाइ गैयाबा जेरावबो जाया जोङो बिदिनो जाय मानसिना बिदिनो सोलोंथाइ गैया बे मानसिया बिदिनो सोलोंथाइ गोनांनि सिङाव थानांगौ जायो आरो ना बिदिनो हाजिरा खामला मावनांगौ जायो जायो बिदिनो जों सोलोंथाइ गियान ओ सोंथाइनि गेजेरजों दानि जुगाव जेरै एआइ ए आइ ओंखारदों आर्टिफिसियेल इन्टेलिजेन्स ओंखारदों। बेखौबो जों सोलोंथाइनि गेजेरजों जोबनो हादों जायनि गेजेरजों जोङो आथिखालाव नांगौ समखौ दसे एक सेकेणडआवनो जों बेफोरखौ मोननो हायो बेनि अनगायैबो जों जेरै सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो बायदि रोखोमनि
दिहुननो हादों जेरै गोनोगआरिफ्रा बिगियानिफ्रा बिदिनो जोंनि लोमजानाय सा जानायाव बाहायनाय जेरै डाक्टरफ्रा ओ मुलिफोरखौ जेब्ला जों लोमजायो सामजायो बेफोरखौबो जों गोनोखोआि बिगियानगिरिफ्रा ओ बिदिनो सानखोआरि सानख्रिफ्रा साननानै दिहहुनदों। जायनि थाखाय आथिखालाव जिउ खुंनायाव बेफोरखौ जोंनि हेफाजाब होयो आर ना। बेनि अनगायैबो जेरै जों गारि मथ'र बेफोरखौ जों मानसियानो बानायनाय। जों मानसियानो बानायनो बेखौ जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजों बानायदों। जों जों सोलोंथाइ लादों बे सोलोंथाइनिफ्राय गियान मोनबाय बेखौ गियान मोननायनिफ्रायनो जों सोलोंथाइ सोलोंथायाइयाव सोलोंथाइनिफ्राय जों बेफोरखौ मावनो हाबाय आरोना बिदिनो नोंथां। ओ सोलोंथाइनि गेजेरजों आथि ओ बिराद जोङो जौगानो जौगाबाय जायनि गेजेरजों आथिखालाव जों ओ हानि साजोंनो जा बिदिनो जोङो गोजौनिजों जा दै सिंजों जा जों हा सिंजों जा जों बायदि बायदि रोखोमनि दिहुननो सोलोंथाइनि गेजेरजों बा बिदिनो जाय सुबुं फोरा गावनि नाजानाय एबा सोलोंथाइनि गेजेरजों दैज' थानानै बेफोरखौ साननानै एबा सानखोआरि जाननानै दिहुननो हादों बे जोंनि सुबुं माहारि फोरनि गेजेराव गोबां मुलाम्फा जादों आरोना नोंथां दा नोंथाङा ओ एसे फोरमायबावनो हागोन नामा सोलोंथाइनि गेजेरजों मा मा गियान मोननानै सुबुंफ्रा मा मा जानो हायो?
औ जोङो बेफोरबायदिनो सोलोंथाइ लायोब्ला जोंहा माखासे बेफोरदिनो गोबां- इ माने गोरलै गोरलै खामानि जायफोरखौ जोङो ओ सियार टेबोलाव जिरायनानै मावनो मावनो हानाय खामानि बेफोरखौ जोङो मोनो जेरै हमना ला अफिसियेल खामानि माखासे बेफोरखौ जोङो मावनो मोनो। जोंहा दिनै बिदिनो जुदि मोजां फरायोब्ला जोङो इउ पि एस सि एगजामफोर होनानै जोङो बेफोरबायदि माखासे जायफ्रा एडमिटट्रेसननि खामानि मावग्राफोर जेरै आइ एस आइ पि एस जों बेफोरबायदिखौ माबानो मोननो हायो बेफोरबायदि साख्रिया बुंनो थाङोब्ला आसामाव ओ खोब आसामाव माने अल इण्डिया दिनै बेफोरबायदि आइ एस आइ पि एस साख्रिया खोब गिदिर बेफोरबायदिनिफ्राय आरो देरसिन रावबो माने साख्रि गैया होननानै जों मिथिनो मोनो एसे एनैखौ। जिहेतु माने बे आइ एस आइ पिएस दिनै गोबां पावारफुल जानानै फैयो दा जोङो बे जेसेबां पुलिसफोर दङ बेफोरो आइ एस आइ एस फोरनि आइ पि एस फोरनि गेजेराव थानो गोनां जायो आरो जाय आइ पि एस माबा आएस बिथांमोना दिनै गंसे जिल्लाखौ बा गंसे डिस्ट्रिक्ट खौ बिथांमोना दैदेनो बेयाव मा सोलिदों मा सोलियाखै फारफ्रोमथिंजायानिफ्राय बिथांमोना नायनानै गंसे डिस्ट्रिक्खौ सालायो। दा जोङो जुदि मोजाङै फरायोब्ला जोङो बेफोरबायदि गेदेर गेदेर साख्रिफोरखौ जोङो मोननो हायो खिन्थु जोंहा जुदि फरायनाया एसेबो गैयाब्ला जों बेखौ मोननो हानाय नङा मानो होनोब्ला जोंहा लेखानि जेबो गियान गैया आरो बेजों लोगोसे माखासे बेफोरबायदिनो जेनेरेल नलेजफ्रा जोंनियाव थानाय नङा दा बिनि थाखाय जोङो बे बेफोरबायदि साख्रिफोरखौ मोननो हानाय नङा आरो बेफोरबायदि साख्रिखौ मोननोब्लाबो जोंहा दिनै खोब गिदिर गिदिर फरायनानैसो बेफोरबायदि ग्रेजुवेटफोर जानानैसो जोङो बेफोरबायदि साख्रिनि थाखाय इगजामफोरखौ होनो हायो बा इग्जामफोरखौ होनो थाखाय जोङो क्वालिफाइ जायो खिन्थु जोंहा जुदि फरायनायानो गैयाब्ला जों ग्रेजुवेटखौनो जुदि पास आउट खालामाखैबा जोङो बेफोरबायदि साख्रिखौ मोननो हाया आरो दा बेनिखायनो आं सानो फरायनाया खोब मोनसे गोनांथार होननानै आरो आरो बेफोरबायदिनो नोंथाङा दहाय बुंलांदोंमोन जे दावबायनायफ्राव जोंहा फरायनाया खोब गोनां जानानै फैयो होनोब्ला नंगौ नोंथाङा सैथोखौनो बुंदों जोंहा दावबायनायफ्राव जुदि जोङो बबेबा जायगायाव थांनानै बिदिनो लामा सामा बेफोरखौ जों आन्दायबायोब्ला जोंहा जेबो राहा गैयि जायो मानो होनोब्ला खिन्थु जाय बेक्तिया फरायनाय बे बेक्तिया सिनायनानै साइन बरडआव जिफोर लिरनाय दङ बिथिं थाङोब्ला मा मोनहैगोन बिथिं थाङोब्ला मा मोनहैगोन बेखौ फरायनानै फैफिननो हागोन खिन्थु जाय बेक्तिया लेखाफोरार फरायनाय गैया बे बेक्तिया दिनै जेबो साइन बरर्डनि मोनसे लिरनायखौ खौ सिनायनाय नङा बा फरायनो रोंनाय नङा बेनि थाखाय बिथाङा आन्दायनानै बे आन्दायनाय जायगायावनो थाबाय थानो गोनां
औ
फाननो गोनां जागोन औ
औ नांगौ।
ओमफ्राय जा जाय बेक्तिया फरायनाय बेथ' गाव गावबागाव मालाय गोसो बायदि साइन बर्डाव नायनानै बा बे बेफोरबायदिनो बहाबा लिरनायफोरखौ नायनानै बिथाङा फैफिननो हागोन जाय जायगायाव माने साइन बर्ड फोर होनाय दङ आथिखालाव फ्रायानो बुंनो थाङोब्ला मोनफ्रोम लामायावनो जोङो गामि ओनसोलफोरखौ गाननानै जुदि औ साइन बरडखौ नुजोबो साइन खोन्थानाय माखासेफोरखौ जोङो नुजोबो नङा होमब्ला नोंथां
औ नोंथां नंगौ। दा बिदिब्ला नोंथां जों समाबो जाबाय नोंथां नोंथां नोंथाङा दसे सम मोननायनि थाखाय गोजोन्नाय थाबाय नोंथां नोंथांनिसिम साबायखौ बावहरनाय जाबाय दे बिदिब्ला ना होनदां
औ दे।